नोंथां खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांसिम गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ नोंथाङा सम दोंबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायदि ओ जोंहा ओ दानि जुगावथ' जोङो ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा? थां ओ जामबुंखौ माबायदि बाहायो आरो मा मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया गोदो गोदाय जानबुंनि बिदि राहा गैयामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ गोदो गोदाय बिदिनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव जों खबर हरनोबाबो फन हरनोबाबो जोंहा जानबुंनि राहा गैयामोन।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनिया न'खरफोराव माबफोर ओ‌ माबाफोर जेंना जाबाबो मफोर जाब्लाबो जोङो गोजान गोजानसिम खौरां मोनो थाखाय जों जों लाइजामसो लिरनानै दैथायहरोमोन आरो।
औ।
नाथाय बे लाइजामाबो ओ बेनिसिम सहैनो थाखाय बिदिनो सानथामसो लायोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ बिनिखायनो बिदि सानथामसो लायोमोन नाथाय दा बिब्दि ज नंला दा माने बिदिनो दसे समनि गेजेरजोंनो जों मबाइलजों राय्लायनानै जों खोन्थाहरनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ गोदो आरो बिदिनो जोंनिया दखानफोराव बिदिनो ओ मोनसे मोननै दखान थायोमोन बिदिनो टेलिफनाव फन हरनाय जों बेयावबो फन हरनो थाङोमोन आरो बेयो जोबोद खममोन बेफोरो बेयाव फन हरनो थांबाबो जोंनिया बिदिनो रां लायोमोन आरो थाइबा बिदिनो ओ जि रां बिदि रां लायोमोन आरो नोंथां।
औ।
औ। बुंनो थाङोब्लाथ' मबाइला बाहायनो रोंबा मोजां मोजां खामानियाव बाहायदोंबा मोजां एबा गाज्रि खामानियाव जेननब बाहागबा बे गाज्रियानो ज हाग नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जों बे मबाइलजोंनो जोङो बे ससियेल मिडिया फोराव जों फेसबुक एबा मोखां बिजाबफोराव जोङो गोबां ओ जेनेबा जोङो गोजान गोजान जायगायाव जानाय जाथाय एबा जाथायफोरखौ जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ जों मानि गु ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो ओ थांनो हाया दाबो। जों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुयो आरो। माने गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायग्रा मानसिफोर ओंखारबाय नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिसोरो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनानै बे जोंनि फेसबुक फोराव फट' एबा भिडिअ आपलड होनायखौ नुयो बिनिफ्रायनो जों सुबुंफोरा बेफोरखौ नुनो थाङो आरो। आरो गोजान गोजान जायगाफोरनि गोजान गोजान जेनेबा मोजां मोजां जायगा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानैनो जों माने दावबायनो थालो आरो खायफाफोरा।
औ।
औ बे फेसबुक बुङोब्लाथ' बे फेसबुकआव जोङो गोबां ओ सावथुनबो नुयो एबा जोङो गोबां मानसिफोरखौ जोङो बिदिनो सावगारि एंगारनायबो नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ खायफा खायफा मानसिफोराथ' बे फेसबुकनि गेजेरजोंनो गोबां रां खामायनो हादों बेयाव भिडिअ' एबा रिल्स फट' आपलड होयै होयैनो ओ बे ओ बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबाङा बिदि ओ न'खरफोरखौबो आङो जौगानायखौ नु दों उम खायफाफोरा न' लुनाय गारि लानाय बेफोरखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ
औ जोंनिया ससियेल मिडिया बुङोब्ला र' जोंना इउटुबावबो जोङो गोबां ओ रोखोमनि ओ गोबां नांगौ जानाय जों नायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ जोङो बिदिनो बे अनलाइन क्लासबो ओ लानाय नुयोमोन सिगाङो। जेन'बा जोङो उम माया मोनसे जोङो ओ बिजाबफोराव गैयैफोरखोबो जों बे इउटुबाव सार्च खालामनानै नायनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो बे इउटुबाव जों सानसेनि जोङो बिदिनो ओ रासि रासि फलबो नुयो आरो सानफ्रोमबो।
औ
औ थिग बेबायदिनो बे इउटुबाव जोङो बिदिनो ओ बिदिनो जोङो निउसफोरबो नुनो हायो जों बे इउटुबाव जोङो उम जोङो जा साख्रिनि एप्लाइ खालामगोन बेखौबो बेयावनो जोङो ओ जों बे निउसाव ओ होनाय-होनायखो जों नायनानैनो जों मोनथियो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ जों बिदिनो गोबां भिडिअ एबा सावथुनबो नायनो हायो इउटुबाव नङा
औ नोंगौ।
औ ओ गाज्रि ओ मबाइलखौ लानानै गाज्रि जानाय बुङोबाथ' ओ जोंनि उन्दै-उन्दै ओ जेनेबा गथ' दा माने मबाइलाव गोबां गेम गेलेनानै माने जोबोद गाज्रि जालांदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बिदिनो खायफाया मबाइलावनो गेमाव जोबोद फैसा गारनानै माने न'खरफोरखौ ओ धंख' खालामनायखौबो नुदों आरो नोंथां
औ
औ आरो खायफाया जोंनिया बे मबाइलफोराव गाज्रि गाज्रि ओ फो सावथुन एबा भिदिअफोर नायनानै गोबां गाज्रि जानायखौबो नुदों नङा होमबा नोंथां औ माने जोंनि ओ बिमा बिफाफोरा उन्दै समावनो मबाइलखौ ओ गथ'फोरनो हेंगारना होयो नालाय थिग बेनिखायनो गथ'फोरा माने ओ मबाइलाव जोबोद आखा फाखा बेनिखायनो बिकसोरखौ गाज्रि जानायखौ नुदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ नोंथाङा मोनथिनाय बायदिब्ला बे ओ जोंनि मबाइल फनजो फनखौ माबायदि बाहायनांगौ एबा माहबायदि जोङो बे मबाइल फननिफ्राय मिथिनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनियाथ' बुंनो थाङोबा आगोल ओ आगोलथ' जोङो बारा मबाइल गैबाङामोन। बिदि जोंनिया ओ फिसा मबेल दोंमोन बिदि स्क्रिननि मबाइलखौ जों नुनो थाङामोन। ओ बायदि मैया जों बोना नायनो हायामोन एबा जोङो खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायामोन।
औ औ
ओ जोंनिया नाथाय आथिखालाव जोबोर गोजौ थाखोआव जौगाबोबाय। बर'फोरानो जा गुबुनफोरानो जा ओ जोङो बिदिनो मबेलखौ ओ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय मोजां आरो गा गाज्रि बिदि जोङो ओ खामानियाव बाहायालाबासिनो जोङो गोबां गथसाफोरखौबो जोङो उन्दै उन्दैयावनो बिमा बिफाखौ गोबां जोङो। ओ-मबाइल होनायखौ नुबोदों बिदि बैसो जायै समावनो बिथांमोना मा। ओ-मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो होनना लानानै ओ-बिथांमोना। ओ गेम आरि बिदि पाबजि उनु गेलेनानै बिथांमोनहा गोबां ओ-गावखौनो उदिस गैयै एबा नआव। फोरखौ उदिस गैयि जानाय लोंनाय जेबो मिथियै ओ बिदि गेमावनो नांथाबना थानाय खेलायावनो नांथाबना थानाय जोबोद नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो गावनि जिउखौ समखौ ओरैनो बारगनो नाङा जोङो गोबां बर गथफोरखौ जोङो गोबां बिदिनो नुयो ओ नाथाय जोङो बाहायनो रोंबा मबाइला ओ बुंनो थाङोबा जोङो गोदो मायबा जोङो जाब्रबथाय जाबा एबा जोङो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ हरनो हायामोन। एबा ओ-जोङो डकुमेन्टस नांगौफोरखौबो दैथायहरनो हायामोन गोजान। फोराव ओ-नाथाय दानि जुगाव ओरैबायदि जुग जाहैबाय जोंनिया जानबुंआवबो गोबां एप्स दङ बिदि वाटसपनो जा मोखां बिजाब एबा फेसबुकअनो जा जोंहा गोबां इउटुबफोरबो दङ। ओ-बेहायनो जोङो वाटसपफोराव जोङो बिदि नांगौफोरखौ जोङो डकुमेन्टसफोरखौ गोजान। फोराव दैथायहरनो हायो एबा जोङो ओ बिदिनो जोङो गोजानाव ओ-आगोलहाय जोङो गोजानाव थाबायना थांनानैसो ओ खौरां हैयोमोन नै एबा जोङो बिदि फन हरनानै जोङो बुंहरनो हायि बिदि जा दिनमोन आरो नों थां ओ नाथाय दानि दिनाव जेसांनो गोजानाव थाया मानो ओ-मबाइलनि थाखायनो जामबुंनि थाखायनो गासैबो जाजोबो ओ-जाफुंजोबो बिदि नोङो माबा मोनसे जाब्रब उथाय जाबाबो माबा मोनसे ओ नांगौ जाबाबो नोङो फननि गेजेरजोंनो बुंहरनानै बिहरनो हायो ओ नाथाय जोङो फेसबुकफोरावबो एबा मोखां बिजाबावबो नुनो मोनो जोङो गोबां ओ-थांफेरै जागा एबा जोङो ओ-मोनफेरि मोनथि बुस्तु एबा बेसादफोरखौबो जोङो मोन्थिनो मोनो गासै मबाइलनि गेजेरावनो जोङो इउटुबफोरनि गेजेरावबो नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ निउसफोरखौबो जोङो ओ-अबेथिं मा जादों बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरावनो मिथिनो मोनो नङा होनबा नों थां ओ-बुंनो थाङोबा ओ-जामबुं ओंखारनायनि फ्राय जों बरफोरा ओ‌ आगोलनिफ्राय एसे गोजौ थाखोआव दावगालांदों नङा होमबा नोंथां ओ गाननाय जोमनायबाबो जोङो गुबुन हारिया ओ जोंखौ मोनथियामोन एबा ओ-बियो बर एबा बड होननानै जोंखौ मिथियामोन ओ-नाथाय आथिखालाव जोङो ओ गावबा गाव जोङो ओ-इदि आइदि खुलिनानै जोङो गोबां बिदिनो भिडिअ एबा बरफोरनि संनाय खावनाय एबा जोङो गाननाय जोमनायफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरावनो दिन्थिफुंनाय जायो नङा होमबा ओ-जोङो बिदिनो खना खनला ओनसोलफोरावबो जोङो बरफोरा ओ-बिदिनो मबाइलनि थाखायनो जोङो गोसारलांनायखौ जों नुनो मोनो ओ-बिदिनो जोङो ओ-गोजान जागा फोराव जोङो थांनो हाया एबा जोङो ओ-माबायदि ओ-रुल बेहाय जोङो मोनथिनो मोनाबाबो जोङो मबाइलफोरावनो जोङो सार्च खालामनानै नायनानै मिथिनो मोनो नोंथां ओ